हेलौ
अ। खोनादों ना नोंथाङा औ ओ औ नों थाङा मा खालामबाय दं दा?
आंथ' ओरैनो जनासो दोंगासिनो दा नोंथां।
हेल'।
अ आं दा ओरैनो जनासो दोंगासिनोमोन।
औ नोंथां ओ नोंथांजों एसे ओ खोनाद'? हेलौ अ नोंथांजों दा एसे ओ जानाय जानाय लोंनाय नि ओ सायाव एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
साव-सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा ओरैनो मा मा ओंख्रि एबा मैगंफोर जानानै मोजां मोनो?
आंथ' बर' हिसाबै दा अनला दाउ आरो औवा मेवाइ बे मोनथामजों मिलायनाय अनला ओंख्रिखौ खौनो जानाय हिदमोनो माने।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां ओरैनो मा मा मैगंफोरखौ खौ अनलानि बादै मा मा मैगंफोरखौबो जानो मोजां मोनो?
अनलानि बागै ओरैनो लाब्रा मिरामिसाव आलुजों आरो जोगोनार भाजा मोनबा एसे गोथावसिन जायो माने।
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां ओ नोंथाङाबो मायबा फोर सोंनो दं नामा नोंथां?
खोनायाखैमोन नोंथां।
ना नोंथाङा मायबाफोर
अ उम जेरै आं ङो अनलाजों दाउ जानानै मोजां मोनो नोंथाबो माओंख्रि जाना मोजां मोनो एसे
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै दाबायदि बुंलांदों नों अनलाजों दाउजों जानो मोजां मोनो आंबो बिदिनो दाउजों जानो जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा अनलाजों दाउखौ बोरै सङो?
अनलाजों दाउजों संनाया गिबियावनो अनलाखौ देग्रोना लाबाय अन गुन्दि खालामना लाबाय
औ औ थारैनो नंगौ औ।
बिनि उनाव दैयाव दै एसे दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनायनि उनाव ओ अनलाखौ दैयाव होना होबाय बेनिफ्राय बयलार बयलार औवा मेवाइखौ नोंथाङा एवग्रा एवफ्रामना लाग्रोनांगोन फार्स्टआवनो बेनि उनाव एउफ्राना लानायनि उनाव एसे अनलाया जेब्ला दैयाव होनाय अनलाया जेब्ला गोदौगोन अब्ला नोंथाङा माने बेयाव औवा मेवा औवा मेवाय आरो बेदरखौ गारना होनांगोन आरो गोबां रोखोमनि मस्ला दानिया मोनो बेखौ मस नोंथाङा बे ओं होनांगोन आरो होमानानो बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रिया रेडि जागोन
औ औ नंगौ नोंथां ओ ओ नोंथाङा दा अनलानि ओ औ हेलौ
अ हेलौ नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा ओरैनो अनला ओंख्रिखौल' मोजां मोनोना बायदि बायदि बायदि मैगंफोरखौबो मोजां मोनो?
अनला अनला ओंख्रिया माने ओरैनो फार्स्ट अपसनाव थाबाय आरो गोबां दंबावो गिबियावनो बर' हिसाबै आं अनलाखौ मोजां मोनो आरो बे माने ओमफाय सेकेन्ड अपसनाव दोङो दालि दालियाबो माने दैलि मोनबाय थायो थानाय हिसाबै ओआं एसे जानानै मोजां मोनो आरो गोथां मैगंफोर जेरै मैद्रु ओ बायदि लाफा फालें बायदि रोखोमनि गामियाव माबा मोननाय मेगं खो माने जानो गोथाव मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ जोंङो दा ओ नोंथांनि बायदिब्ला जोंङो बायनाय मैगंखौ जानाया साबसिना एबा न'नि आबाद मावनाय मैगंखौ जानाया साबसिन नोंथांनि बादिब्ला
आंनि आंनि बायदिबाथ' न'आव गायनानै जाय नेचारेल न'आवनो मोनो बिदि खो माने मैगंखौ जानायानो मोजां माने बेफोरनिया एख' केमिकेल एख' मिक्सार थादेरा नालाय नोंथाङा खायसे देहानि थाखायबो आरो माबानि थाखाय मोजां जायो आरो माने
औ नंगौ नोंथां ।
थाव बिफोराव एख' केनि केमिकेल ओ एख' जम बुस्थु माने मोननाय जाया नालाय । अ नोंथांनि जानायनि बागैबो एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आंथ' बिदिनो दा जोंनि बर'निनो अनलाजों दाउ एबा सबायजों साम' नारजिजों अमा नाफाम बाथोन बिदिनो बायदि बायदि बायदि रोखोम मैगंफोर दं । जानानै मोजां मोनो आरो बिदिनो गोबां गोथां मैगंफोर एबा ओ बिदिनो पटल जिंखा लाइ लाफा भाल बे बायदि बायदि औ ।
औ सबाय नोंथाङा दानिसो होनदो सबायदो साम' होननानै सबाइदो साम'आबो आंनि सेकेन फेभरेट माने ओंख्रि आरो ‌ बर' हिसाबै सबायइजों साम'खौबो आं गो गोबां गोथाव मोनो नोंथाङा सबायदो सामु' संनायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन थारैनो ओ जोङो सबायखौ संनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो सबायखौ रुग्रोना लाग्रोयो खायफा खायफा रुग्रोनाबो लाग्रोआ बिदिनो जोङो ओ सबाय संनो थाखाय दाउ नांगोन दाउ बेदरजों सङोबाथाय जोङो ओ दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लाग्रोयो लाग्रोनानै जोङो लाग्रोनानै जोङो दाउ बेदरखौ एवफ्रामनानै दोनग्रोबाय दोनग्रोनानै जोङो दा सबाय खौ एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै दै होनानै खारै होनानै जोङो मस्लाफोर दं जि मस्ला होनो लागा दं बे खौ जों होना लानानै सबाइ रुइ दाउ बेदरखौ होफानानै होनाय जायो आरो बिदिनो ओ जोङो सबाय ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो संनानै। ओ बर'नि खार ओ बर'नि ओंख्रि थ' जोङो खारै ओंख्रि होनना मिथियो नों थां नंगौ ना?
औ औ औै खाब्रै खारै ओंख्रिखौबो गोबां जानो मोनदों आङो आरो नाजों संबा थ' गोबां थावनाया बेलेग जायो इनाबो।
औ नोंगौ नोंथां खारै ओंख्रिखौ जोङो औ औ खारै ओंख्रि खौ जोङो ओ
खारै ओंख्रिखौ माने ओ माबायदि संनाय जायो? नोंथाङा खारि ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां थार हागोन। जोङो ओ बिदिनो सजना बिलाइ एबा जोङो ओ बिदिनो बायदि बायदि मेगं खांथिंनाय जोङो जानो हायो आरो सजना बिलाइ औ लाइ लाफा बिदिनो बायदि बायदि ओ मेगं खांख्लानै जोङो ओंख्रिफोर होजायो आरो आलुजों यो ओरैनो आलुजोंबो जाजायो नाजों औ नंगौ नोंथां। बुथुवा खद्राफोरबायदि बायदि बायदि बिदि जोङो मैगं फोरखौ ओ संनानै जानाय जायो आरो ओ नोंथांमोननिथिंबो बैसागोफोराव
ओम
औ।
हेलौ नोंथाङा माने नोंथांनि नोंथाङा माने मोनसे बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा? जेरै ओ जोंनि दे दुद दे टु दे लाइफाव जेरै ओ नोंथाङा मिरामिस जानानै बांसिन मोजां मोनो ना ओरैनो
औ
माबा जानानै मोजां मोनो?
औ नोंथां आंथ' औ आं औ आंथ' ओरैनो ओ बेदर मोनबा जोबोद मोजां मोनो मिरामिसखौ बो मोजां मोनो मोननायालाय बिदिनो जोङो औ जेरै जायो ओरैनो मोजां मोनो आरो मिरामिस संबा मिरामिसखौ जानो मोजां मोनो बेदर थाबा बेदरखौ जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो।
औ औ ओ आं सानो मिरामिस आं सानो मिरामिस जानाया एसे देहानि थाखाय मोजांसिन होननानै। नोंथाङा मा सानो?
मोजां नाथाय जोङो खहाबनायनि थाखाय जों बेदरखौ लुगैयो आरो‌ ओ नोंथाङा ओरैनो मा मा बेदर जायो? अमा दाउ ब्रयलार बिदिनो बायदि बायदि।
आंनिया आं बर' हिसाबै गिबियावनो अमाखौ जानानै मोजां मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो सेकेणड अपसना जाहैबाय सेकेणडआ जाहैबाय बयलार बेदर आरो बोरमा बेदर। आरो गोबां हाग्रायाव मोननाय ओ जिब जुनारफोर जेरै एम्बु सेसा एन्जर बायदि बायदि ओ आरो बिदिनो बायदि बायदिखौ जाना आं माने
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां नोंथां मोनि थिंबो दा बैसागो बोथोरफोराव जोङो जेरै थालिर फस्ला अमा बेदर दिंखिया बिदि बायदि बायदि मेगं खांथिंनानै जायो नोंथां मोननैथिंबो जायो जानो हागौ।
औ नोंथां जायो नंगौ नंगौ।
औ नोंथां ओ नोंथाङाबो नोंथाङाबो जाबाय जानो हागौ बेफोरखौ
जाबाय जाबाय थारैनो जाबाय।
औ नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं दा ओरैनो बोथोराव मा मा मैगं गायनानै जोङो न'आवनो लाबोनानै जायो एसे फोरमाय
ओ ओरैनोथ' दैज्लां बोथोराव अ खोनादों नोंथां। ओरैनोथ दै दैज्लांबोथोराव गोबां मै गं गायनाय जायो जेरै
लाव जोगोनाथ आरो बिदिनो औ ।
पटल आ ओमफाय बानलु थास
औ नंगौ ।
गोबां बायदि बायदि रोखोमनि माने जिंखा
औ औ नोंगौ नोंथां बिदिनो थास' होनदों थास'निफ्राय मा माखौ जानाय जायो एसे बुंदो नोंथाङा।
थास'आवथ' नोंथां गोबां। थास' माने। थास' गोबांखोनो जाजायो माने बिफांखौनो जाजायो माने ओ गिबियावनो जाहैबाय बिलाइखो थ्रि जायखौ जों बिथि होनो बेखौबो जाजायो बेनिफाय दान्थाखौबो जोङो। मैगं हिसाबै जायो। आरो लोगोसेनो बिनि आयथिं। जाय रोदा आयथिं होननानै जों बुङो बेखौबो जायो आरो लोगोसेनो ओ बेदर। बेदरखौबो जोङो गोबां। गोथाव माने बेदराबो ओ जों बेखौबो जानाय जायो आरो माने।
औ थास' बेदर जायखौ जों नाजोंबो बेदरजोंबो बायदि बाय दि ओ मैगं फोरखौ होफनानै जानो हायो।
अ नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा?
औ नों औ नोंथां आं बुंदों ओ थास स' बेदरखौ जोङो नाजों ना गोरान एबा ना गोथां बेफोरदि आलु बेदर बायदि बाय दि होनानै जोङो थास' बेदरखौबो जा जायो आरो बिदिनो आरो। थास' बिबार होनो जोङो जाय औ अमा बेदरजों बांसिन जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय जोङो बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
दे नोंथां खुलुमबाय नोंथां दे
थों नोंथां औ।